ओ नोंथाङा खोनादों ना औ खोनादों दे उम औ आङो दानि ओ फिल्डआव खारखांनानै ओ दा ओरैनो न'आव फैनानै सा लोंखांनानै जिरायथना दंथैयो दसे। ओ नोंथाङालाय दा माबायदि दंगासिनो दङ मा खामदो?
ओरैनो दंथयो माने नोंथां दासो उम ओरैनो दंथयो
अब्ला जोङो टपिकखौ ओ‌ बेरायनायनि सायाव लानि ओ इयावनो एसे रायलायनि ओ नोंथांङा ओ बेरायनाय होनना बुङोब्ला ओ माबायदि बुजियो? जेनेबा नोंथांङा बिदिखो एक्सप्लेन खालामनो हागोन एसे बेखेवना होनो हागोन ना?
अ नोंथां माने जोङो ओ माने जोङो बेलेग जायगाखौ नायनो थांनाय माने जों गावनि ननिफ्राय बेलेग जागाया मादि बेखौ नायनो थांनाय आरोना
औ
जेरै जोङो स्कुल स्कुलाव टिचारफोरजों लोगोसे थांफायो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे माबा बिदिनो लोगोफोरजोंबो जों थांङो आरो ना गुबुन जायगाखौ नायनो गावनि जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव नायनो थांङो आरो ना बेबायदिनो होननानै बुजिया नोंथां
औ आंनिब्ला ओ बेरायनाय होनना बुंङोब्ला आरो ना जेनेबा मानसि ओ जेनेबा नोङो दुखु मोननाय ओ गोसो सिंङाव ओ मोनसे दुखु मोननायफोरखौ नों खास्रा होनो थांनाय बायदि मोनो आरो आंनि बा ओ‌ जेरै ओ बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि जायगायावबो बुहुद जायगाफोर दंङ बेरायग्रा ओ जेरै नै खाथियावनो दंङ जोंनियाव दारागाव ओ बे दारागावा मानि थाखाय ओ मानसिफोर मुंदांखा होनबा मानसि फोर मानो मिथिंगौ होनो होनना बुङोब्ला बे ओ दारागावा ओ आगोलनिफ्रायनो माने ओ मिथिंगादो बुंफबना थानाय जायगामोन आरो दैबो होयो जेराव हाजो दंङ ओमफाय मानसि फोरा जिथिया निफ्राय बेखौ ओ मिथिदों दारागाव होननानै गुबुन मानसिफोरा अब्ला बेयाव ओ फैनायखौ बिसोरो स्टार्ट बानायदों आरो बा इन्जयमेन्ट लानो थाखाय मोनसे ओ गोसोनि गोजोननाय लानो थाखाय ओ बेयाव मानसिफोरा ओ निउ इयार फोराव एसे गोजोननाय लानो फैयो एसे पिकनिक जानो फैयो ओमफ्रायो थिग बेबाददिनो ओ मोनसे दंबावो जों जोंनि खाथियावनो स कि होननाय बेयावबो ओ मिथिंगादो बुंफबनाय ओ जायगा बेबो बेयावबो नुनो मोनगोन। नोंथांङा पाहार ओ दखल सि मा गेजेराव दैमा थानाय बे बे दैमाया ओ भुटाननिफ्राय फैनाय जायो। जोबोर गुसु बे दैया मानसिफोरा गरम बो थोराव ओ बेयावबो दुगैनो थाङो गोजोननाय लानो थांङो। लोगोफोरदो थांनानै बेरायनानै ओ माने गोसोनि दुखु दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै ओ एसे गोजोननाय लानो थांङो आरो। थिग बेबादिनो ओ मानसिफोरा ओ गोजोननाय नागिरनोब्लासे ओ एसे दुखु दाहा फोर दंब्ला जायगा बेरायनानै बे दुखु दाहाफोरखौ ओ फोसाबनो हायो आरो ओ खमायनो हायो आरो। ओ आंनि बादिब्ला ओमफ्रायो बिदिनो ओ आंनि बागै बुंङोबा दा ओ अबाव अबाव बेरायखो होनोब्ला आंबो बेरायबाय बिदिनो आंबो खाथि खालायावबो बेरायो आरो बिदिनो ओ मे मेघालया स्टेटआवबो बेरायखांबाय आङो ओ जेराव ओ
होननानै बुंनो हागोन नामा?
औ ओ मेघालयआव आङो बिदिनो खनथामसो थांखांबाय। सानथामसो ओमफफ्राय बेयाव आङो मोनसे नै दाखलै बावैसो आङो ओ माबायाव थांदोंमोन ओ डिसेम्बराव थांदोंमोन बेयाव डिसेम्बराव आङो थांनायाव ओम माबायाव थांदों उमियाम लेकआव थांदों बेयाव उमियाम लेकआव उमियाम लेक थांदों ओमफ्रायो एलिफेन्ट फलटआव थांदों। ओमफ्राय सेरे ब्लसम बे ओम माबायाव थांदों मा होनो बेखौ सेरि ब्लसम जायगा खौ आङो नामखौ एकजेक गोसावआव गैला बेयाव फेस्टिभेल मोनसे जायो बेयावबो थांदों। बे अमियम लेकाव मा नुयो होनना बुङोब्ला अमियाम लेकाव नोङो ओ स्पिड बटिं खालामनो हागोन जेराव नोङो गोजोननाय लानो हागोन लोगोफोरनो ओ बेयाव नोङो ओह माबानि मा होनोओ दैमानि ओ दैमानि नुथाय नुनो हागोन। बेयाव बेयाव उमियाम लेक जायखौ बुङो बेयाव थांब्ला नोङो दैमा गुवार मोनगोन बेयाव नोंखौ स्पिड बटिंआव गाखोहोनानै बिसोर नोखौ इन्जयमेन्ट होगोन ओ एबा नोंखौ गोजोननाय होगोन आरो लोगोफोरदो नोङो गोजोननाय लानो हागोन आरो जायगाफोराबो ओ हाजो फाहारफोरदो बुंफबनाय जायो आरो मेघालया सि त ओ बांसिनानो ओ हाजो ओ फोरदोंनो बुंफबनायानो होन जायो आरो बिदिनो आङो लोगोसे माबायावबो थांबावदोंओ इलेभेन फलाव एलिभेन्ट फलाव होनोब्ला बेयाव नोङो दै बाज ज्रुम नुगोन आरो थाङोब्ला बेयावबो गुबुन गुबुन ओ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय ओ मानसिफोरा ओह बेरायनो थाङो आरो नोङो बेयाव फरेनार जायखौ बुङो बेलेग हादोरनिफ्राय फैनाय ओ फरेनार फरेनार बुङो बिसोरखौ ओ बिसोरबो फैयो आरो। मेघालया स्टेटआव बिसोर नों जायगा बेरायनो थांबा गुबुन गुबुन ओ नोङो बिसोरनि ट्राइबनिल' एबा जायगानिल' लोगो मोना मानसि फोरा खौ नों गुबुन गुबुन ओ स्टेटनि काउन्ट्रिनिबो फैयो बेफोर जायगायाव। ओमफफ्राय बेयाव नोङो बिसोरदोबो लोगो हमलायनो हायो बे ओ लोगो मोनलायो। जेराव नोङो रायलायलायनोबो हायो आरो बिसोरदो ओ इदिनो जोंबो बिदिनो एक्पिरिन्स एक्सपेरमेन्ट खा अ सरि। हो हो हो सरि ओ मा एक्सपिरियेन्स मोनदों ओ
सरि नों नोंथाङा एसे ओ बुंनो हागौ हागोन नामा ओ नों अ ब ओ अबे बबे जायगा जायगायाव बेरायफेरखो एबा न' खाथि खालानि जेनेबा जायगा ओ इदिनो ओ बेरायग्रा जायगाफोरबाबो जागोन एसे।
औ माने कार्बि आंलंआवसोथांदोंमोन आरोना खोनसे। ओ जोंनि फोरोंगिरिफोरजों बेयाव थांनायाव आ लामा लामा माने बिफां लाइफां बायदि ओ नुलांदों आरो ना ओमफाय गोजौ गोजौ हाजो। बायदि ओमफ्राय बेयाव दै बाज्रुमबो नदों आरोना ओमफ्राय ओ कार्बि सुबुंफोरखौ नुदों आरोना बायदिसिना गावनि ओ गावसोरनि माने हा हारिमुवारि द्रेस गाननाय बायदिसिना नुदों आरोना बि सोरनि माने ट्रेसिनेलखौ ट्रेदिसनेफोरखौ नुदों आरोना ओ बायदिसिना मानसिफोरा थांङो बियावबो ओ गोबां मानसिफोर माखा गोबां माखासे मानसिफोर माखासे जमा जायो आरोना माने बेयाव ओरैबायदि समायना ओ हाजो बिफां लाइफां बिदि दोंसोयो आरो ना।
औ।
ओ
ओ कार्बि आलं ड्रिस्टिकआथ बांसिन ओ अरनबारिजोंनो बुंफब नायहा मिथिनाय मथे औ। ओम ओ कार्बि आलंआबो मोजांङानो जायगाया आं थांफेराखै ओ आं एखायनो एसे नलेसआ खम दंङ कार्बि आलंनि ओ बागै बेयाव आं मिथिनाय मथे बेयाव वाइल्ड लाइफ सेेनसुरि फोरबो दंङ ओ जेरै ओ गोरोमपानि वाइरल्ड लाइफ सेनसुरिबो दंङो। आ इदि दं होननाय ओ दंङो ओमफाय इदिनो मोन थामना बेसेवा वाइल्ड लाइफ सेेनसुरिबो दंङो बे फोरावबो थांनो हायो नोंथांङा बेरायनायफोराव आंबो सम मोनबा थांगोन बेफोराव। ओमफायो
बेरायनाय होमबाथ' ओ गोबां बाथ्राफोर ओ फैयो आंनि गोसोआव जेरै ओ बेरायनायदों लोगोसे नोंथांङा गोसोफोरखौ सुग्लायनो हायो दुखु दाहाफोरखौ बावसोम मावजोबनो हायो एबा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै नोंङो ओ नलेस लाबो नलेस ‍मोननो हायो बेलेग ट्राइब आ ओ। माबायदि जायो लोंङो एबा माबायदि थायो बेफोरखोबो मिथिनो हायो। ओ नोंङो ओ इदिनो नोंङो मिनथिनो हायो आरो। जेराव ओ नोंङो बेफोरखो मिथिनानै गोजोननाय मोनगोन ओ बियाव ओ। नोंङो ओ गोजोननाय मोनगोन आरो बिफोरखौ। मिथिनानै, आंनि बादिब्ला ओमफायो औ।
बायदिसिना माने हारिनि बागैबो मिथिनो हायो आरोना।
मिनथिनो हायो आरो ओमफाय जेनेबा नोंङो मोनसे ट्राइबा ओ। जेरै हमना ला खासि ट्राइबा मेघालआवथ' ओ बांसिनानो नोंङो खासि ट्राइबखौ नुगोन। आ बे ओ खासि ट्राइबआ माबायदि जायो। लोंङो थायो बेफोरखौबो नोंङो नुनो मोनगोन आरो बेसोरदो थांङोबा बे ओ बेयाव थांङोबा ओ इदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै नोंङो ओ ट्राइबफोरखोबो मिथिनो हागोन आरो ओमफाय ओ ओबे फोरदि ओ एसे नलेसफोर लाबा। गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनो आरो आंनि बादिब्ला आंङो जेरै दा ओ जि मोनदों। ओ लाइफ आव इदि बायदि ओ एक्सप्रेन्स मोननानै माने गोजोननाय मोनदों आरो।
आं।
ओ। नोंथांनि खाथि खाला ओ बेरायग्रा जायगाफोर दंना गैया ओरैनो ओ न' खाथि खाला।
खाथि खाला माने ओ दोंङो दोंनाया थेवबो आं बारा थांफेराखै आरो ना नोंथां। ओ बिदिनो आइलेण्ड दोंङो जेराव बालाबारि गोजाम। ओमफाय आ बेयाव दैमा मोनसे दं समायना नुयो आरोना बेयाव। थांबाबो आरो बगामाथि भुटान थ' मिथियो जानो हागो।
औ मिथिगौ ओनथां।
याबो ओ हाजोनिफ्राय फैनाय दै आरो बुद्ध मन्दिर लोगोसे आरो हाजो गोजौ गोजौ दं आरोना नोंथां बेयाव बायदिसिना मानसिफोराबो पिकनिक जानो फायो आरोना नोंथां बिदिनो जानुवारिफोराव ओ डिसेम्बरफोराव फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे ओह मा होनो फरायसाफोराबो थांफायो आरोना नोंथां इदिनो
उ माने बेयाव स्टुदेन्ट फोराबो ओ इन्जय लाहैनो हायो आरो ना स्कुलफोरनिफ्राय ट्रिपाव थांनानै
अ नोंथां
आं इदिनो मोनसे ओ होननो गोसो जाबावदो आं सिलंआव थांनाया आ मेनसे से आङो कलेजनि ट्रिपदो शिलंआव थांदोंमोन फार्स टाइममोन बेनो आंनि शिलंआव ट्रिपआ ओ जेराव आङो उकियाम लेकाव थांदोंमोन उकियाम लेकआ जाबाय मोनसे रिभार फेस्टिभेल ओ बानायो बेयाव आङो एसे कनफिउस जाबाय ओ जेराव ओ फेब्रुहारि फेब्रुवारिफोराव जायो बायदि मोनदों आं बेयाव रिभार फेस्टिभेल जायो उकियामाव ओमफाय बेयाव बिदिनो नोङो ओ ओप ओप बांसिनखौनो नुनो मोनगोन नोङो बेयाव स्कुलनि ट्रिप इदिनो फैयो आरो स्कुलनि ट्रिप फोरानो बांसिन फैयो जेराव नोङो बटिं खालामनो हागोन ओरैनो ओ नाव जावनानै थांनो हागोन आरो जायगा ओमफ्राय बेथिं ओ दै बाज्रुम नुहैनो हागोन आरो दैमानि ओ फार्सआव ओ मा होनो बेखौ ओ नोङो नाव जावनानै नावआव ओ पनसास बाजि एबा ब्रैजि लायो आरो रांखौ नावआव ओमफ्राय नावा लाना ओ नोंखौ माबायाव दै बाज्रुमनि सिम लाना थाङो आरो ओमफ्राय बेयाव दै बाज्रुमनि नुथाय औ दे
अह देह दे दे